ओं खोनादों।
नोंथाङा दा मा मावबावगासिनो दं?
दा आङो बिदिनो दं ओम मा होनो आबादनि सायाव दा जों रायलायगोन ना। बिनि बागै औ औ माने जोंनिथिं आबादा माने एसे गोदोनिफाय दासिमहालागै एसे सोलाय नुनो मोनो आरो जोंनि आबाद मावनायखौ। होननानै जोंनिथिं माने आबादा एसे खम जानायखौ नुनो मोनो आरो दा नोंथांमोनथिं आबादा माबायदि जानायखौ एसे फोरमायलाय।
नंगौ नोंथां आबाद होनानै बुङोबा जेरै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव माइ आबादनो बुंनांगोन माइ आबादा जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे एंगार हायि बाहागो होननानै बुंनांगोन। दाथ' दैज्लां बोथोर आबाद फोथाराव मुखुब जानायनि सम जाबाय। थिग बेफोरबायदिनो जोङो आबाद फोथाराव ओंखारबाय एबा जों आबाद मावनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय बे समाव नोंथांमोननिथिं बोथोरा माबायदि थांनाय बोस-देग्लाय माबायदि एबा बो मा मा आबाद मावनाय जायो जेरै जोंनिथिं मेसें बोथो फोराव बेफोरबायदिनो बायदि मैया आबाद जेरै आलु आबाद ओननानै बुंनांगोन बेसर आबाद ओननानै बुंनांगोन फानलु आबाद ओननानै बुंनांगोन जुखाम आबाद ओननानै बुंनांगोन राङालाव आबाद ओननानै बुंनांगोन बेफोर गासैखौबो बोथोर एबा मेसें बोथोराव फोरि आबादखौ जों मावनायखौ नुनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो दैलां बोथोरजों गोरोबनानै एबा जोंनिथिं बानलु आबाद मावनाय एबा दैज्लां बोथोराव जिखुनु नांगौ जानाय एबा बा गायजानाय मुवाबो जेरै भिन्दि होनानै बुंनांगोन ले स्रा जोंनि बानलु नोंथांमोननिथिं ओरैनो आबादा माबायदि मावनाय जादों नोंथांमोननिथिं। गोदोनियारि आरो दानि माबा फाराग ना माबा मोनसे फाराग नुनो मोनदों नामा?
मा होनो गोदोहायो हानि गुनाबो मोजांमोन नालाय बेनिखायनो गोबां मोजां आबाद जोंनि माइ आबाखौ जानाय मोनोमोन नाथाय जोंनि दा माइ आबादखौ एसे खम बिबां जानाय नुनो मोन दों आरो जों दैज्लांनि अनगायैबो मेसें बोथोराव गोबां रोखोमनि दानि जुगाव जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो बिदिनो फानलुनि- बिदिनो बबावबा जिंखा हबावबा मा होनो जोगोनार बेफोरनि आबादखौ जों गोबां नुनो मोनदों आरो मावनायखौ। मा होनो जोंनिथिं बेबायदि आबादखौ माने जोंनि ओनसोलावहायो मा होनो दैज्लांनि दैज्लां दैज्लांनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि आबादखौ नुनो मोनो आरो आरो। जोंनि हायावबो दाना गोबां रोखोमनि मा होनो हासा सार लागायनानै मा होनो साननै इदिनो सप्तासेनि मोननांगौ फिथाइखौ मा होनो बिदिनो सानब्रै सानबायावनो मोननाय नुनो मोनो आरो गोबां मुलिफोर जोङो इउस खालामनानै बाहायनानै बिदिनो जोङो मा होनो फानलु आबाद बिदिनो माइ आबादफ्रावबो खोथिया फोनाय समावबो जोंङो जे मा होनो हासार इउरिया बायदिसिना होनानै जोंनि म मा होनो बिदिनो खोथियाफोरखौ गोख्रैनो जोङो मा होनो गिदिर जोननायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो गोबां हायाव जोङो बिदिनो मुलि बाहायनानै जोंनि हाखौ एसे मा होनो गोदोनिफ्राय दासिमाव जेसा होनाय नुनो मोनो आरो माने गोदोनि बायदि हायाहाययो माने मोजां मोजां नंला बांद्राय गोदोनि बायदि मोजां माइ आबाद जाला मिथिनोसै खम बिबांनि आबाद जानाय नुनो मोनो आरो। दा नोंथांमोनथिं माइ आबादा गोबां रोखोमनि जायोना एसे मा होनो खम जानाय बायदि नुनो मोनो नोंथाङा। खोनादों ना।
नंगौ एबा जि जायगायाव आं दं बे जायगायाव।
औ औ औ औ खोनादों औ। खोनादों।
बुं नोंथां बुंनाय नोंथांमोन बायदिनो जोंबो माइ आबादा ग्ला जों बिबां जायोबोना खम बिबांनि जों माइ जायो अबा जोंनिथिं हायाबो एसेबां मोजां नंखाया बाला हिसाबै
ओ।
जुब अखा नङाबा जोंथिं माइ गायनाय माइ गायनो हानाया गोब्राब एबा जुग जुग। अखा हायाबा जों। जोंनिथिं माइ गायनो हानो नागिरा मानो जायनि जाहोनाव बालानि थाखाय जोंनि जागायाव‌ जोंनि ओहोलाव माइखौ गायनो हानो नागिरा जोंनिथिं बोथोरखौ नेनानै थाया। जोंनिथिं गंफा गंफा नफ्रोमबो बरिं गायनानै लाखयो जोंनि जायगायाव बोथोरखौ नेना थाया गोजाननि फुख्रिनिफ्राय जों दै लाावनानैबाबो बा मेसिन बिदिनो जों दै बर'ननानैबाबो जोङो माइ आबादखौ जोङो ओ मावनाय जायो आरो नोंखौ नोंथां बुंनाय बेफोरबायदिनो जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो जोङो खोथियाखौ फोनानै जोङो थाब देरनाय बायदि माखासे रासायनारिक हासार बाहायनानै जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो थिग बेफोरबायदिनो जोङो माइखौ गायखांनानै बा गायखांनानै जोङो मासेम थांखो अब्ला जोङो रासायनारिक हासार होनानै जों माइखौ थाबनो जोङो दोखां ग्रोनो बा बांसिन फिथाइ थायनायनि थाखाय बेायदि राहाखौ जों खालामनांगौ जायो नोंगौ नोंथांमोननि बायदिनो जोंनिथिं दिनैफ्राय जोङो मोसौ हालेवबाय थानांगौमोन मोनदोंमोन दायो जेरै जोंनो हाग्रा जाजोब्बाय दिनै दुब्लि दिनै मोसौ गैयिनि थाखाय गोबोरखि गैयिनि थाखाय जों दिनै आबादफोर आबादखौ एबा जोंनि माइ आबादफोरखौ एसे खम जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। थिग बेफोर बायदिनो होन नोंथांमोननिथिं एबा जोंनिथिं नुफेराखै आबै आबौनि जेथुनाखि हेफाजाब अनाय बाब माइ गायनायाव जिथुनाखि सावरि एबा हाल जांख्रा होननानै बुङो ना? बेफोर नियम निथिफोरा एबा नोंथांमोननिथिं एबा सोलियो नामा? थिग बेबायदि जोंनिथिं माइ आबाद बुंब्ला रनजिद बाय रनाय गोसोम बायदि बायदि माइखौ जोंथिं मावनाय जायो।
आथिखालाव जोङो दा बिदि सावरि बादालिखौ जों नुनो मोननो थांला आरो मानो होनबा जोंथिं दा गासिबो हाजिरायानो मावनाय जायो बिदिनो सावरि बादालि जानाय अबा न'खर मोनसेयाव इदिनो मोननै न'खरनै न'खरथाम ज' गायनानै ज' माने सावरि बादालि जानाय बेखौ नुनो मोना आरो दा जोंनिथिं बिदिनो माइ गोसोम मा होनो बिदिनो गोबां रोखोमनि माइफोरखौ मा होनो दासो एसे बाहायगासिनो आरो गोदोनि बायदि गोबां रोखोमनि माइ गायनो थाङा थाङासै आरो दा नुआ मोननै मोनथाम बेफोरो माइ गोबां बिदिनो रोखोमनि माइफोरखौल' गायनाय जायो आरो दा नोंथांमोनथिं बिदि सावरि बादालि जानाय आरो गुबुन गुबुन माइफोर गायनाय जायो नामा?
नोंगौ नोंथां जों दिनैथिं गुबुन गुबुन रोखोमनि माइखौ गायनाय जायो जेरै हागौ गाव ओरै एबा जोंनिथिं माइखौ गायनाय जायो बेलेग बेलेग रोखोमनि माइ गायनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंनिथिं बुंनो थाङोबा रन्जित रन्जना होननाय बे माइखौ जोंथिं बांसिनै गायनाय जायो। मानो थाखाय गायनाय जायो होनोबाथाय बे माइआ बोरियावबो जायो दहायावबो जायो जायनि जाहोनाव जोङो बेखौ माने गायनाय जायो उम नोंथांमोननिथिं ओरैनो बेफोरबायदि मा नोंथांमोनथिं मा मा जातनि माइ गायनाय जायो?
जोंथिं बिदिनो बांसिन रनजित फरिमल बेफोरबायदिखौनो बांसिन गायनाय जायो आरो। मानो होनबा गोदोनि बायदि जों थिंबो टेक्टर टेक्टर ओ नांगोलजों हालेवनाया गैला गासैबो टेक्टरजोंनो हालेवजोबो दानि जुगनि आबाद आबाद मावनायजों बिदिनो सोलिबाय बिदिनो आरो गोदोनि बायदि नांगोलजों हालेवनाय बायदि जाला मोजाङै मा होनो हाया रुइला मोजाङै सिंनि हाया हायाव फैनायनि जाउनाव गोदोनि बायदि माइया जानो थांला आरो। आरो नांगोलजों खना खनला जोंङो हालौनो हायोमोन नाथाय दा जोंनि गोदानारि आदब दिहुन्नाय बिगियाननि बाथे टेक्टर बेफोर बुस्थु जोङो मोजां हाखौ माने एवनो हाला मोजाङै सिंनि हाखौ सायाव लाबोनो हाला बेनि जाउनाव जोंनि माइ जेसेखि मोननांगौ बे बिबाङा एसे खम जादों आरो दा बेबायदि माइखौ जोङो गायबाबो मोजां मुलाम्फाखौ मोननो थांला मा होनो हायाबो एसे गाज्रि जा-जानायनि जाउनाव जोङो माइखौ मा होनो गोबां बोसोर जानो हाया बिदिनो बबेबा बोसोराव जों बायनांगौ बायनानै जानांगौ जायो माइफोरखौ बिदिनो बबेबा बोसोराव जों मोननो हायो आरो माइनि अनजिमाया गोबां खमायदों आरो मा होनो गासिबावबो माइनि अनगायै गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनाय जायो नालाय बेनिखायनो माइनि माइ गायनाया जोंनिथिं खावसे एसे मा होनो माइखौ गायालासिनो थायो आरो गोबां रोखोमानो मा होनो गोबां रोखोमनि सुबुंफ्रानो बांसिन जान जानो गैयै सुबुङानो माइखौ गायनाय जायो आरो जोंनिथिं मानो होनबा जोङो खायसे सुबुङा गोबांनो माइखौ बायनानै जायो बेबायदिनो सोरबाया माइखौ गायना जायो बिदिनो आदि गायो नोंसिनिथिं बेबायदि आदि गायनाय एबा मा होनो बेलेगखौ गायथ'नाय नुनो मोनो नामा?
नोंगौ नोंथां नों बिथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो गोदोनि फ्रायनो जिथिंखि मालायनि हाखौ आदि गायनाय बेफोरबायदि हुदाया जोंनिथिंबो सो - सोलिगासिनो दङबा सासे सुबुङा माइ गायनो हाया बिथाङा बाय बेलेगनो आदि होथ'यो। बे आदिखौ जेनबा सासे गुबुन मानसिया माव फुयो बेफोरबायदि हुदाया एबा बेफोरबायदि माबानाया दोन्थ'लायनाया हेफाजाब होननाया जोंना गोदोनिफ्रायनो सलिबोगासिनो दङ आरो दासिमबो सलिगासिनो दङ बेफोरबायदिनो जों मावलायगासिनो दं नंगौ नोंथांमोननि बायदिनो जोंथिं गोबां सुबुङानो एबा बाजि जौखोन्दो सुबुङानो उम आबाद मावो एबा आबाद फोथोराव ओंखारो आरो बो दिनै मालायनि हा आदि लानानै एबा मालायनि हा बन्द' लानानै जोङो आबाद मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो जोंथिं हारिनि जिथुनाखि अनजिमा बे अनजिमाखौ जोङो
बारायनायखौ नुनो मोन्दों नाथाय गोदोनि समाव जोङो माइनि जथ नि अनजिमा बे अनजिमाखौ जोङो गोबां खम जानायखौ नुनो मोन्दों नोंगौ नोंथां दिनैनि समा टेकनिकेल मुगा एबा जोंनि गेजे राव गोबां गोबां रोखोमनि आबा आजिखालि माइ ओंखारबाय गोदान गोदान माइ ओंखारबाय गोदान बोसुआवनो बोस गोबां रोखोमनि माइ ओंखारबाय थायो। बेबायदि गोदान गोदान आदब जों गोरोबनानै गोदान गोदान माइखौ जुदि जोङो गायबाय थायोब्ला मोजां बोथोर जों गोरोबनानै गायबाय थायोब्ला माइया जागोन एबा माइनि सुबुं अनजिमा बांगोन होननानै आं फोथायो थिग बेबादिनो आबाद होननानै बुंबा जोंनि गेजेराव अनेक रोखोमनि आबादखौ जों मावनायखौ नुनो मोनदों थांनाय बोसोरनि जिथुनाखि आबादखौ नायोबा थांनाय बोसोरनि जिुदनि बोथोरखौ नायोबा थांनाय बोसोराव बोथोरा जोबोद गाज्रि खालामनायनि जाहोनाव माइ गायनो हायैनि जाहोनाव हाया गाबस्राजोबनायनि जाहोनाव गोबां खहा जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो जोंनि बे एरिआव जेनेबा जोंनि एर जों थानाय जायगायाव गोबां दुखु खस्थ'जों सैनांनायखौ आं नुनो मोनदों नोंथां थांनाय बोसोराव
दा होमबा रायलाइनाया जोंना बेखिनिआवनो जाथ'सिगोन नामा? नोंथांजों ओं बांद्राय दादि